औ हेलौ,
औ खोनादोंना थाङा।
औ खोनागासिनो नोंथां
अ
उम
बिदिब्ला जोङो दिनै जोंनि बर' समाजनि गोथै गारनाय नेमखान्थिनि सायाव रायज्लायनोसै ना
जागोन दे नोंथां सावरायजागोन
आ ओ गिबियावनो नोंथाङानो बुंग्रोदो बेनि सोमोन्दै
गोथै गारनायनि सायाव नङा हमबा थ'। गोथै गारनाय नेमखान्थि होनना बुङोब्लाथ जोंनि बर समाजावहाय जोंहा गोबांथार धोरोम लायै धोरोम बेजों आलदा आलदा जायो नङा होमबा अ एसे आं सासे ब्रह्म सिबियारि हिसाबै आं माने जोंनि ब्रह्म नेमखान्थिनि बागैनो आं बुंनोसै नङा होमबा ओरैनोथ जोंहा ख्रिस्टियानफोरनि आलदा बाथौफोरनिया आलदा एनिफ्राय जोंनि ब्रह्म समाजनि नेमखान्थिया आलदा आलदा जायो नङा होमबा
औ
बे हिसाबै नायोब्ला सावरायनोबाथ जोङो गोबांथार सावरायनो हायो जोंनि बर समाजनि बेलायावनो धोरोमखौ लानानै दा खिन्थु थेवब्लाबो आं जे सासे ब्रह्म सिबियारि हिसाबै जोंनि ब्रह्म धर्मनि जि नेम निथियै जोङो गोथैखौ बोगारनाय खानथि नङा होमबा बेखान थिया जोंना आलदा आरो ख्रिष्टान धोरोम बा गुबुन धोरोमफोरनिस्रै जोंनि नेमखान्थिया आलादा जायो आरोखि थ गिबि गिबियावहाय जोङो जेला गोथैखौ बोगारनो गोनां जायो अब्ला बै नखरनि जाय नखरावहायनोखि गोथै सोमजिदों नङा होमबा बै नखरनि ओ बिगोमाया बा नखरा गामिनि रायजो जानाय हिसाबै गंफ्रोमबो नखरनिफ्राय ओ गिबि गिबियाव माने साफ्रोमखौबो साब बा साफ्रोमनोबो खबर हरग्रोनाय जायो आरोखि। खबर हरनानै ओ जेला रायजो राजा फोरा जमा महरै थायो नङा होमबा बै जमा जानाय समावहाय आ जेला ओ न खरनि रिलेटिभ्स पार्सनफोर जायफोरनिखि नखरनि आंगोनि सोमोन्द बा सोमोन्दो थानाय सुबुंफोर बैसोरखौ ओ मोनफुंजोबोब्ला जेला गोथैखौ गारो अब्ला बै समावहाय नखरनिफ्राय दरन बोयोब्ला नङा होमबा जोंनि ब्रह्म स समाजनि नेमखान्थि बायदियैहाय गिबि गिबियावहाय बै गोथैखौ ओ फुथुनो थाखाय फार्स्टफल माने औवा औवानि बैस सां बानाय गोरनाय जायो आ बे गोथैखौ बोगारनो थाखाय आं थनै औवाजोंनो जोङो बे खामानिखौ मावफुंजोबनो गोनां जायो आरो ओ जेराव गोथैनि साइसखौ लानानै बेसेबां फुट बेसेबां गुवार बेखौ जायो बिनिस बेवहाय सोनारनानै बानायनाय जायो आरोखि। गिबि गिबियावहाय बाननो थाखाय थ'नै ओ बेखौ जोङो ओरैनो मान्दालि होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा। थंनै बाथि मोननै बाथि खालामनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गेजेराव होस'नो थाखाय ओ खावब्रै मोनब्रै औवा दानखावनानै गेजेर गेजेर बस'नाय जायो आरो दा बेनि गेजेरावहाय जोङो ओ जेनलाब दानख्रुबनानै होनाय जायो। आरो जेला बे औवाखौहाय ओ बैसां बायदियै बानायखाङो अब्ला बै बानायनाय जायगायावहाय जोङो ओ गोथैखौ बैसां सायाव फुथुगोन जायगाखौ जोङो दैजों आराम लिरस्रांनानै ओ बिनि सेर सेर ओ दुफखाथि दुफखाथि लगायलायना आरामै दोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो बे गोथैखौहाय ओ मान बावनो महरै जेला गोथैखौ जोङो दर'नानै लाबोनाय जायो बै दर'नानै लाबोनाय समावहाय आ बै गो थैनि बैसाङाव ओ होनो थाखाय जोंना ओ थोरि नांगौ जायो आरोखि बे थोरिखौबो जोङो बे नेमखान्थि बायदियै जोंनि ब्रह्म समाजनि नेमखान्थि बायदियैहाय
औ
बैसांखौ खाना होनाय जायो आरो दा जेला बेफोरबायदिखौ फरमपरा बायदि खालामना दोननाय जायो अब्ला गोथैखौ दरननानै आरामै बैसां सायाव फुथुनाय जायो। थ' बे समावहाय खोब नोजोर होनोनो गोनां बाथ्राया बिदिनो जों जेला गोथैखौहाय बे बैसाङाव फुथुफैगोन अब्ला जोङो गोथै जेब्लायबो मा खालामो खोला फारसे खरसा खालामनानै फुथुनाय जायो आरोखि। बे मोनसे बे जोंनि ब्रह्म समाजनि नेम आरो दा जेला गोथैखौहाय फुथुयो अब्ला बे गोथैखौ फुथुखांनानै जोङो मा खालामनाय जायो जेला मान बावगोन गाव गावनि गोसो बायदियै जोङो ओ माबाफोर मोनसे बुंनो गोनां खोथा बा जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोथैखौ हामलायबावहरनो लुबैयोब्ला बा बिबारजों मान बावनो लुबैयोब्ला बा बिदिनो जोङो खब'से ओंखाम जों गोथां समावहाय दौनो हास्लाबाखैबा दै गरदसे जोङो बै गोथैनो जोङो दौनो मोनाखैब्ला बैखौ जोङो जोंनि नेम परमपरा बायदि जास्ट मोनसे थरथिं थरथिंसे बा खब'से ओंखामफोरखौ एसे एनै दहरनाय जायो आरोखि। नेम बायदियै। जेब्ला बेफोर सिस्टेमेटिक ओ गोथैनो जोङो मान बावनाय मानायफोरा जेब्ला ओ जोबस्रांजोबो नङा होमब्ला अब्ला जेब्ला गोथैखौ जोङो न'निफ्राय दाबसे जायगायावहाय जोङो फबगोन बा सावगोन बै जायगासिम लांनायनि सिगांहाय जोङो जोंनि ब्रह्म समाजनि नेमखान्थि बायदियै गिबि गिबियाव आ बै जेला मान बाउखाङो गोथैनो अब्ला जोङो रावबो गैलाबा मान बावनो थाखाय जेला गोथैखौ बिदाय होनो नागिरो अब्ला जों बेखौहाय गु फुरजिजों खोबनानै ओ बिनि जोंनि ब्रह्म समाजनि नेमखान्थि बायदि जोङो जोंनि ब्रह्म धोरोमनि ओ मा होनगोन बेखौ धर्मनि मोनसे रिंसारथिजों जोङो दान होनानै माने गोथैखौ मानबावनानै बै गोथैसालिसिम जोङो लांनाय जायो आरोखि दा लां सावखांनानै जेब्ला सावगोन अब्ला सावखांनानै बा फबोब्ला बै गोथैनि सोरगिदिं जोङो साफ्रोमबो साग्रिद थालायनानै गेजेरजों जोङो खेबसे मान बावग्रोबावगोन आरो आरो जेला गोथैखौ सावगोन अब्ला सावोब्ला न'खरनि ओ बैसो गोथैनि रिलेटेडआ सोमोन्दोनि मानसिया गिबि गिबियाव अर लगायग्रोगोन बा फबोब्ला बे गोथैनि सोमोन्दो मानसिया माने हाखौ गारजेनग्रोगोन आरो बेफोरबायदि सिस्टेमै जोङो खालामनाय जायो आरोखि
औ दा ओ जोंनिया एसे आलादा जायो
औ
औ जों बाथौआरि दोहोरोम फालिनाय हिसाबै जोंनि गोथै गारनाय नेमखान्थिया एसे गुबुन ओ एसे गुबुन माने एसे एखेआनो थेवब्लाबो एसे आलादा जायो।
औ
ओ गिबियावनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोथैखौ गोथैखौ जोङो थैयोब्ला गामिनि मानसि लिंनानै बेबायदिनो ओ गोथैखौ गारनो थाख थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामो ओ जाय जायगायाव गथै औ ओ दोनगोन बांसां लु बैसां खानानै दोन बे जायगाखौ जोङो साफा लिरग्रोनानै जोङो बेखौ आगसि आखायजों लिरो ओ आगसि आखायजों लिरनानै जोङो धुब दुना सावनानै एसे गोथार खालामना लानानै ओ गोथैखौहाय लाबोनानै न' सिंनिफ्राय लाबोनानै फुथुनानै ओ बेखौ जोङो एसे साइदाव लांनानै गिबियावनो थुखैग्रोयो आरो थुखैनानै जोङो बेनो थाव साबुन फुननानै बेबायदिनो थुखैयो मो दांनो खानाय खाननानै होयो खानाय खानोबा लायनो खानाया मोजां जायो होननानै फोथायनायबो दंङ अ दा जोङो बे गोथैनो हाय गुफुर जि खोबनानै जोङो बावो बे गुफुर सियाव फारि गैया फारि गैयि जि होनानै जोङो खोबो जाय जाय फारि गोनां जिखौ होयो बेखौलायनो खालामोब्ला माबा खैफोद जायो होननानै बुङो आरो फोथायो आ बेसेबां सैथो मिथि थिया थेवब्लाबो फोथायो आरो फारि गैयै जि बा फारि गोनां थायोब्लाबो बेखौ जोङो हासिनानै फारि गैयै खालामनानै जोङो खोबो आरो गोथैनो
खौ खोबनानै ओ जाय बैस साङाव दोनगोन बे बैसांजों ओ बैसांखौहाय ओ रायदोंजों खायोब्लालायनो ओ बे गोथैया जानजिया सेरेरे जायो होननानै फोथायो ओ गोथैनो जोङो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ आगसि आखाइजों दौनानै बेनो ओ दौवो आरो बे जाया बेथ' जानो हाला नालाय थेवब्लाबो जोङो ओ माखासे नेमखान्थि बाहायो फाख्रि बिलाइजों जोङो दै दौनायखौ नुनो मोनो उम बेनि उनाव जोङो गोथैनो दै दौनाय बेबायदि ओंखाम ओंख्रि दौनाय बे मा मोजां मोनोमोन गोथां समावहाय बेखौ जोङो संनानै बावो आर रो
ओ बेबायदि दौनाय समाव जोङो नाम गाबज्रिनानै नै लोंदो आमोखा बा नै जादो आमोखा होननानै जोङो बुङो आरो दा बेखौ जोङो गोथैनो बेबादि खालामखांनायनि उनाव ओ बयबो गामिनि सुबुंफोरा ओ खेबफा खेबफाहै खुलुमो बिबार बावनानै बेनो आर'नाइफोर होनानै बा फैसाफोर होनानै ओ बिहु फालि बायदि बिसना सोरबा गस्ला माबा माबि होनानै खुलुमनानै बावो आरो बेखौ ओ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ गोथैसालिसिम लाङो गोथैसालिसिम लांनायावबो माखासे नेमखान्थि दङ ओ बेखौ जोङो न'नि फिस्लाफोरा बाननानै लाङो फिसालाफोरजों बानजानो लुबैयो जायदों जाय थैनाय बेफोरो बिमा बिफाफोरबा आरो
औ औ
रिलेटिबस सोमोन्दो गोनां सुबुंजोंहाय बानजानानै बियो लाङो ओ बेखौहाय ओ जोङो सावनो सोरबा सोरबा गोथां समावहायनो जाय थैनाय सुबुं बियो गावखौ फबनो बा सावनो थिनो ओ बेबाय बिदि नेमखान्थियैनो जोङो बै सुबुंखौ सावोबा फबो दा जों सावनायावबो ओ हिन्जाव मानसिब्ला जोङो बनखौ अर लागायनानै सादबार गिदिंनानै अरखौ बन लागायो ओ अर लागायो आरो बेनि उनाव हौवाब्ला हौवा सुबुंब्ला जोङो खेबबा गिदिंनानै अरखौ लागायनाय जायो
आच्छा
बिनि उनावहाय ओ माखासे बेनो नांगौ मुवा जिनिस होबोनानै फैयो जोङो जाहाथे बियो उनावहाय थैनानै थांनायनि उनावब्लाबो बियो माबा माबि खामानि मावनानै जायो सिखा दो दोख्ला ल था बायदिसिना मुवा बेसाद होनानै फैयो हिनजाव मानसिब्ला जों बेनि खर' सायाव फाख्रि दंफां गायो आरो हौवाबोला जोङो थालिर दंफां गायनानै होबोयो थालिर दंफांखौ ऐ जो होननानै सानो बे सेंग्रा ब्ला जोङो बिनियाव थालिर दंफां गायो आरो
परम्परानि मिथिया जोंनि ब्रह्म समाजाव गैयालाय आरो
अ बेबायदि नेमखान न्थि दङ
औ
बेबायदिनो जोङो ओ सप्तासेफोर थानानै जोङो दहा गारनाय नेम फालियो गोथैखौ ओ गोथैनो माबा माबि बावनानै जाग्रा बेसाद गाननाय जोमनाय बावनानै जोङो दहा गारो आरो
जोंनिया जिदिन दस दिनजों दसा बिदि जायो आरो दस दिन जाथारनाय जानांगौ आरो होमब्लासो जोङो बे दसाखौ खालामनाय जायो आरो औ
बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा
औ दे जागोन दे नोंथां दे औ दे जागोन दे
टुवेल्भ मिनिट हने वाला था आङो गोसोआव